हेल'।
हेल'।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ। दायो ओरैनो नोंथांनि बादिब्ला ओ माने आंनि बादिब्ला आरो ओ जोंनि न'आव दाउ अमा फिसिनाय बा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दैनो रायज्लायजागोन नामा नोंथां?
औ औ रायलाय जागोन।
औ ओरैनो नोंथांनि न'खराव मा मा जिब जुनारफोर फिसियो?
जोंना दाउ अमा ओमफ्राय मोसौ बिदि दं आरो।
औ। नोंथाङा बेफोरखौ माबाददि जोथोन लायो बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनाथ' ओ-ओ अमानोथ' जों बिदिनो गुन्दै उम ओ ओंखाम बिदि माइरंखौनो संना होयो आरो। ओमफाय दाउआथ' बिदिनो थाखायोना लाखिबानो।
औ।
ओमफाय मोसौआ बिदिनो थायो बेखिनियानो आरो।
ओम ओम बेनिफ्राय बे मोसौफोरखौ नोंथांनि न'खराव ओरैनो बे फाननायनि थाखाय ना मानिबा थाखाय ओरैनो फिसिनाय जायो?
मोसौआथ' बिदिनो गाइखेर होयो नालाय ओमफ्राय गाइखेरनि थाखाय लाख यो ओमफाय बिदिनो फेदेरनानै फानो फान बिनिनो आरो ओमफाय ओम बांसिनानो मोसौ गायखौ लाखियो जोंहा। उम गाइखेरनि थाखाय आरो। बेेफोरखौ अमाखौबो बिदिनो फाननो थाखायनो लाखिनाय जायो फेजेरनानै फानो आरो औ ओमफ्राय
बिदिनो न'आव जानायनि थाखाय बेदर हिसाबै जानायनि थाखाय ना ओरैनो फाननो थाखाय बाहायो नोंथांमोननि न'खराव?
दाउआबो बिदिनो फाननो थाखायनो ओमफ्राय आरो जानायनि थाखायबो बाहायजायो दाउआ बिदिनो न' सोरबाफोर फैयोब्ला नांगौ जायोना। दाउखौ आलासिफोर फैबाथाय बिदिनो बुथारो न'निखौनो। औ ओमफ्राय नोंसोरनावो बिदिनो दा फिसियो दा अ दाउ
औ जोंनि न'खरावबो दाउ दङ अमाबो दङ बेजों लोगोसे से बोरमाबो दङ बेनि उनाव सैमा मासे दङ। मावजिबो मासे दङ आरो जोंहा।
औ सैमाया जोंनाबो दं बिदिनो खाथि खालानि फैनानैनो थार ग्रा जालांबाय आरो जोंनाव।
औ जोंहाबो बेबादिनो औ जोंहाबो बेबायदिनो आरो अमाखौ जोंहा बायदिसिना ओ बेबादिनो अफ्रि होयो। गुन्दैबो होयो। बेनि उनाव आरो बायदिसिना बेबादिनो हाग्रानि थास'फोरबो रुनानै बा बायदिसिना मैगं गं जेरै जोङो बे मेसें बोथोराव मैगं मोनोना बान्दा कबि बेफोरनोनि बिगुरफोरखौबो होफायो आरो रुनानै।
औ बिदिनो औ बेफोरजोंनो सोलियो अमाफोरा।
औ बेफोरजोंनो सोलियो जोंहाबो न'खराव बेबादिनो ओम अमाखौ जोंहा बे बेदर जानायनि बा न'आवनो ओ मालाबा फाननोबो बेदर
औ।
हिसाबै दाननानै ओ बेनि उनाव आरो माब्लाबा गथायैनो फानो आरो।
जोंना बे थांनाय गोजां बोथोराव बिराद लस जादों आरो अमाया माब्रैसो थैखादों।
अ बेमार जादोंमोन नामा नोंथां?
बेमार जानानै ओमफाय मा होनो ओ फिसाबो दंमोन आरो उदैयाव।
औ।
बिमा गिदिरथारमोन बेबो थैदों ओमफ्राय आरो एसे एसे से देरहांनाय मनै माथामसो थैदों बिदिनो
ओं।
ओमफ्राय लस जाबाय आरो फाननोबो मोनासै।
औ।
अ नोंसोरनिथिं जायासै नामा बिदि बे बेमारफोर?
जोंनिथिंबो जादोंमोन नाथाय जोंनिसिम बे सफैयाखैमोन आरो। गामियाव जासावदोंमोन बांसिनानो गासैनाबो थैदोंमोन आरो।
उम बिदिनो गोबां थैदो जोंनि गामियाव माखासे।
औ।
ओमफ्राय बे मुलि होबाबो बिजि होबाबो फाहामनो हायासै आरो।
अ बे जायो नोंथां माब्ला बा माब्लाबा बेबादिनो जायगा लायै जायगा बहाबा गोसारहैयो आरो बेयो।
औ।
उम बेनि अनगायैबो नोंथांनि न'खराव हांसो फिसिया नामा?
हांसो' हांसो बिजिथ' गैया आगोल फिसियोमोन। जों उन्दैबाथाय ओमफ्राय दा बिदि फिसिथ'वाखै हांसोखौ।
अ जोंहाथ' न'खराव हांसोबो दङ।
अ हां-हांसो
उम जोंहाबो न'खराव हांसोखौ फाननो थाखाय फिनाय जायाखैमोन। ओ खनसे ओ अब्लाबो बेफारि फैदोंमोनना ओरैनो फाननो फैयो जे बेफारि फिसा फिसायावनो ओ बिनिफ्राय बायनानै लाखिदोंमोन आरो।
ए
नखर न'आवनो जानो होननानै उनाव अब्ला उनाव एसे रां नांगौ जानायलाय ओरैनो मानैसो फाननो थांदों।
अ ओमफाय बिदैफोरखौबो फानो नामा?
जोंहाथ' न'खराव बिदैखौ फाननाय जायाखै न'आवनो जायो आरो जोंहा बि आरो बेबायदिनो गनोबो होनाय जायो।
अ अ दालाय खैथासो दङ?
दाथ' मानैल'सै नोंथां।
ए ओमफाय मोसौफोरबो बोरमाफोरबो फियो नामा?
औ फियो नोंथां मो सौआ जोंहाना मानैल' दोङो ओमफ्राय बोरमाया माब्रै दोङो आरो।
अ अ अमा अमाया खैथा दं नोंसोरना?
अमाया जोंहा ना मासेल' दङ।
अ
औ
ओ नोंथांनि न'खराव ओरैनो अमाखौ बे गला बे गन्द्रा दङना बे अमा गन्द्रा याव दोनो ना ओरैनो बायजोआव खानानै दोनो।
औ बिदिनो गन्द्रा बानायनाय दं आरो न' उनथिं
अ
बेयावनो दोनो
नोंथांनि न'खरावबो बे अफ्रि आरो बे थास'फोरखौ होयो नामा?
औ थास' होयो बेदरखौबो ओमफ्राय बिलाइखौ थाराजों लोगोसे बिदिनो हानानै रुना होयो अफ्रिजों। ओमफाय मा होनो बे माइरं मोनोना सरखारनिफ्राय।
औ औ
बेजोंबो संफाना होयो आरो थास'खौ औ। होमबाना साबसिन जायोना?
औ साबसिन जायो बेनि अनगायैबो दे अमानि मोनसे दोङोना अमाया थाब देरोना सुपार दाना होननानै बुङो जानांगौ बेखौ। बेखौ होयो नामा?
औ औ होयो बेखौबो मा मा नाथाय बेखौ एसे खम बाहायो आरो जोंना। माइरंजों बांसिन जायो फिनाया।
ओमफ्राय अमाखौ नोंथां ओ बे न'खरावनो फिसा आजाय होयो नामा?
ओ औ फिसा आजाय होदोंमोन आरो आगोल ओमफाय बे थैनायनि उनाव दासान्दि ला खिथ'आखै आरो दा दा फिसा फिसा मानैल' दङ।
अ
ओ एसे देरहांदों आरो गोदान लाबोनाय ओ।
जोंहा मा बेबायदिनो मासेल' दङ सिगाङाव जोंहा मानै लायो मोन एबार एसे मासेल' लादों आरो।
अ उम ओमफ्राय बेसेबांसो मोनो बिदिनो दामा?
अमायाथ' जोंहा बेबादिनो नैजिबा रोजासो मोनो आरो। गिबियावथ' सिगां आङो उम ओ जों उन्दै समाबथ' अमाफोरा जोबोद खममोन। फाननाया बांसिनै बा रोजासो जायोमोन आरो मासे अमायाव।
औ
दायो एसे आ दा जिहेथु दा अमानि बेदरफोराबो बारा जाबायना। बेसेना बेनि थाखायनो आरो दायो नैजिबा रोजासोआव फानो।
उम ओ गामियावथ' न'खरफ्रोमावबो थाखायो दा अमा। गासिनावबो।
जोंनि गामियावथ' गासैबो न'खरावनो बेबायादि अमा फिसिनाय नुवाखै। खासे हा ओ बांसिन न'ख खरावनो दोङो होमब्ला अब्लाबो गंफा गंनै न'खराव अमा फिसिया आरो।
औ औ। जोंनाव माने बांसिनानो ओइटि पारसेन्ट दं आरो।
औ।
अमा फिनानै बिदि माबानो ओ मा होनो बेखौ? ओम फैसा रां खामायनो थाखाय बिदि फिसिनाय बांसिन हिनजावफोरा
औ।
गामियाव दं आरो।
औ बेथ' नंगौ बर'नि आ-आइजोफोरा बां सिनै गावनि रांखान्थियारि फोरखौ बुथुमनो थाखाय बांसिनै दाउ अमा फिसिनानैनो
औ।
बेबायादिनो जिउ खुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ।
बेनोसै आरो गामि नालाय दाउ अमा फिनाया गोरलैखाजार नालाय ओ। जायगायाबो मेरला जाखायोना।
औ।
बिदिनो बेफोरजोंनो जायो आरो बांसिनानो।
जोंहाथ' न'खराव बेबायदिनो दङ बोरमाबो दङ थेवबाबो बोरमाखौ जोंहा बांद्राय बेबादि दाना बा देरनायनि बेबायादि दाना बा बिजि होनाय जाया आरो जोंहा बेबादिनो ओ बांसिनै बे बिलाइफोरखौनो जायोना फाख्रि बिलाइफोरखौनो। बेनिफ्राय बे आरो बे मैगं सङोब्ला जेब्ला मैगंनि बिगुरफोरा थालाङोना बेफोरखौनो जोंहा बांसिनै होनाय जायो आरो बोरमाफोरनोबो बेनिफ्राय मोसौआ थ' सानफ्रोमबो गांसो जायो जिहेथु बेनि थाखायनो बांसिनै फोथारावनो दोननानै फैनाय जायो आरो।
औ औ बिदिनो जोंनाबो एखे।
औ।
बोरमाखौ आंबो लानो सानदों बे साननैसोआवनो माने। फिसिथ'वाखैमोन आरो बे बोरमायाथ' ओरैनो गांसोजों थायो नालाय जेबो एक्सट्रा जेबो जाहोलायनांगौ जाया बेखायनो मोजां। मोसौ बायदि बोरमयाबो उ
बे नोंथां मोननि नोंथाङाथ' नोंथांमोननि न'खराव, मोसौ फिसियो होननानै बुंदोंना? फाय बे मोसौनि गाइखेरखौ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि न'खराव ओरैनो बे सा लोंनो थाखायल' होमबाबो मोसौखौ मा होनो गाइखेरखौ ओ ला ओ माबायो नामा सेरो नामा?
औ न'आव साहा लोंनो थाखायनो माबायो आरो फिसिनाय जायो।
अ
ओमफ्राय बांद्राय बिदि ओंखारा नालाय बेखायनो फाननाय जाया आरो न'नि थाखायनो थोजासे
औ
न'खरनि मानसिफोरानो बांद्राय नालाय जोंना
औ नोंथांनि न'खराव ओरैनो साबेसे दङ?
जोंनाथ' दाइन जोन जायो आरो सानै
अ औ उ बेनिफ्राय नोंथांमोना नोंथाङा जे बुंदों दाउबो फिसियो होननानै बे दाउनो नोंथाङा न'खराव आदार होआ नामा? ओरैनो देरो दाउफोरा ओ दाउ फि सिबानो थायो होननानै बुंदोंमोन ना नोंथाङा?
औ बिदिनो औ माइरं, माइ बिदिनो मोनजायो आरो
औ
न'नि माइरंफोरखौ होयो एनिफ्राय बिदिनो ओंखामफोरखौबो जायो बिदिनो
औ बेथ' नंगौ दा न'नि दाउफोरा ओंखाम खालायफोरखौ बांसिनै जायो आरो
औ औ
औ नोंथां, बिदिब्ला जोंनाथ' औ समाबो जाबाय जोंना दे अब्ला